हेल'
हेल' अ खोनादों नोंथां ओ गोजोन गोजोन बेलासि समनि नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय
गोोनथों नोंनि सहरानो जाबाय गोजोन बेलासि गामहामगलायनाय
औ नोंथां दिनै नोंथांजों आं रायज्लायगोन होननानै सानदों ओ जोंनि बर' हारिनि जाग्रा बायदि बायदि जाग्रा मुवाफोरनि सायाव
अ नंगौ नोंथां
नोंथाङा गोसो दंना
अ नंगौ नोंथां आं गोसो दं नोंथांखौनो रायज्लायनो
नोंथां ओ नोंथ' मिथिगौ जों मा मा जायो बर'फोरा
नंगौ नंगौ
मेइेनलि जोंथ' सानफ्रोमबो जानायखौथ' बुङोब्ला ओंखाम बेनिफ्राय जागायनाय जायो
नंगौ नंगौ
ओंखाम बेनिफ्राय गुबुन गुबुन दं नाथाय जोंनि जोंनि गोदो गोदायनि फ्राय सोलिबोबाय थानाय बर'नि जामुं होननानै बुङोब्ला जों बेदरनि सायाव बुङोब्लाथ' जों मिथिखागौ अमा बेदर होननानै न नोंथाङा अमा बेदर जा मोजां मोनो ना नोंथां
अ नंगौ नोंथां आं सानानै गाहाम मोनो
अ आंबो मोजांखौनो मोनो मोननाया बेनिफ्राय नारजि अमा नोंथाङा नारजि अमानि सोमोन्दै मिथियोना
नंगौ नोंथां मिथिगौ
औ नारजि नारजिखौ मानिफ्राय बानायो बेखौबो मोनथियो जानो हागौ नोंथाङा
उम बेखौ आं बुंनो थांब्ला फाथों जों बानायो खोमा आं बेखौ मिथिगौ खिन्थु माब्रै बानायो माबोरै बानायो बेखौ मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां मोनगौमोन आं
औ नोंथाङा फोरमायना हनो सानो जों नारजिखौ जों फाथो होननानै बुंनाय मोनसे मोनसे जा बुङो बिफांनिफ्राय बानायो बिफांनि बिलाइनिफ्राय फाथोखौ जों इंलिसाव जुद होननानै बुंनाय जायो
नंगौ नंगौ
अ बिनि बिलाइखौ जों खाना लाबोनानै फोरानो
होम
माने सान्दुं फोराननानै बेखौ गोरान खालामो गोरान खालामनायनि उनाव बेखौ गोरान खालामब्ला बेनो नारजि जायो बेखौ जों सुनानै बेबायदिनो संनानै जों मैगं बा माबा माबि बानायनानै जोङो जानाय जायो नारजिखौ बेबायदिनो बानाय बेनिफ्राय जों
अ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि आं नारजि अमाखौ जानानै जबोद गोथाव मोनजायो थेवब्लाबो आं नारजि अमाखौ माबोरै संनांगौ बेनि ओंथि एसे नोंथांनि फ्राय मिथिनो लुबैयो मानोना आं दिनैसिम सम संफेरना मोनाखै आरो
औ
अ अ जिहेथु आं न'निफ्राय गोजानाव थायो त बिनि जाहोनाव आं दिनैसिम संनायखौ नुवा नुफेराखै मोनजादों खिन्थु आं जाना गोथाव मोनजायो ‌। बिनिखाय आं नोंथांनिफ्राय बेखौ मादै सङो बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैयो।
अ नोथां जों माबायदि बानायो माने जों बेदरखौ लाबोबाय बेनिसफ्राय नारजि खौ जों दसेनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो दैयाव। मानोना बे गोरान ना बुस्थुआ बेखौ एसे दै सि होनानै एसे एसे माने ओ गोराननिफ्राय एसे गिसि खालामनो थाखाय दसे सम सोमना दोनो। ओमफ्राय जों सुनानै बेनिफ्राय सारायाव गिबि गिबियावनो जों बेदरखौ संनानै लाग्रोयोसो माने बेदरखौ जेरै सङो बेबायदिनो खालामो बिदि खालामनानै बेनिफ्राय एसे आधा मोनबा माने ससे मोनबा जों नार्जिखौ होनाय जायो नारजिखौ होनानै दै होनानै गुदुं खालामनाय जायो माने संनाय जायो बेनिफ्राय दसे सम संनायनि उनाव जोङो खारदै होनाय जायो।
अ
खारदै होनानै आरो बेखौ संहोनानै संख्रि मस्ला गासिबो होबानो बेबायदिनो जों बानायनाय बे आरो
अ साबायखर नोंथां नोंथाङा गुरैयैनो आं खौ फोरमायना होबाय ओ मिथिनो मोननानै गाहाम मोनबाय नोंथांनिफ्राय अ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'नि जाग्रा मुवा बेसाद होनोब्ला हमना ला अनला अनलाया मोनसे गिबि अ गिबि जानाय जोंहा आरो अनलानि अनगायैबो अ मानसिफ्रा जों अनला दाउ अनला खारै बिदि गोबां जाथाय दङ अ
नंगौ नोंथां अनलाखौथ' जों ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
नंगौ नंगौ माइरं गुन्दै खालायना अ
अ नोंथां बेनिफ्राय बेवबो खारदै बाहायनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
अ अब्लानो मोजां जायो मैगङा ओक्षलाइ अनला मुला अनला गासैबो गुबुन गुबुन अनला बानायनो हायो आरो जों।
अ आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बर'नि जानायफोरनि आरो गुबुन जानायफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा?
मोनथियो नोंथां जों नाफाम जायो नाफाम।
अ नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा नाफामखौ माबायदि बानायो मोनथिना मिथिया
अ मिथिगौ आङो इखौ उन्दैयाव खानसे नुदोंमोन माब्रै बानायो।
अ
अ दानियाथ' मानसिफ्रा एसे खमानो जाबाय नाफाम बानायनाया। थेवब्लाबो आं मिथिगौ नाफामनि थाखाय जों गिबियावनो ना फिसा फिसा नाफोर खौ जों फोरानना लानांगौ। अ अ फिसाया बांद्राय गोदै जायो होननानै खोनायो आरो आं।
आं नाथाय फिसाया इसे ख्रेब ख्रेब जानो नागिरो माने।
अ अ नंगौ नंगौ नोंथां। आरो आं आं मिथि अ अ अ आं मिथिनाय हिसाबै जायखौ जों धुवा माने अरनि धुङा
औ नोंथां औ नोंथां अरनि अरनि धुङा
अ धुङायाव फोरानबा एसे साबसिन जायो होननानै मिथियो आरो। नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ?
आंबो बेखौ मोनथियो मानोना अब्लाने बै गाज्रि जेरै थाम्फैफोर बानाया खम जायो।
अ नंगौ नोंथां आरो आरो मोनसे धुङा धुङा एसे मोदोमनायबो
अ मो
उम उम नंगौ नाखौ फोरानग्रोना लानानै जों अ उनावहाय जों नाखौहै थास' बा सोरबा सोरबि खुमब्रा बो होयो बारु खुमब्रा थास' अ अ अ। बिनि उनावहाय बानलु बारग्रे होनानै जों नाफामखो बे ना ना गोरानखौ देयो। देनानै जेब्ला अ गुन्दै जायो अब्ला जोङो बेखौहाय उम उम अ हासुङाव सोना दोनो सोरबा खायफा खायफायाथ' सोरबा थेमायाव दोनो अ उनावहाय जेब्ला जों बेखौ दोनगोन जेनबा जों बिनि सायावहाय अ बिनि सायाव संख्रि होनना दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
अ नोंथां होयो होनाया। खारदै होनांगौ जायो खारदै होब्ला एसे मोजां जायो आरो। माने अब्ला औ अ एम्फौ बाया अब्ला।
उम बिदिनो जों गोबां समनि थाखाय बिखौ माने लाखिना दोननो हायो आरो गाज्रि जायाबासिनो अ उनाल जेब्ला नाफामा सेेवो सेवब्लाहाय इयो एसे जानो गोथाव जायो माने आं खोनानाय अ आं खोनानाय मथेब्ला बा गाव मोनजानाय मोनजाफेरनाय हिसाबै नाफामा से ओ जेसेबां बोराय जायो बा जेसेबां सेवद्रायो एबा थावो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंनाया नोंथां नाथाय
उम उम।
बेसेबांनो गोबाव जायो बेसेबांनो मोनामनायाबो बारा जायो।
हा नंगौ नोंथां।
अ नोंथां बेखायनो आरो माने बाराद्राय गोबाव दोननायाबो मोजां नङा आंनि साननायाव मानोना
नंगौ।
गासैबो बुस्थुनि मोनसे एक्सपेरि डेट थायो होननानै आं सानो। बेखायनो बाराद्राय गोबाव जाब्ला जों जानाया बारा मोजां जानाय नंगोन होननानै आं सा ना आरो मानोना एसे माने औ नोथां, उम माने मोनसे थिग औ नोंथां थिग समाव थिग समाव जानायखौ खालामोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन?
नोंगौ नोंथाङा बुंनायजो आं राजि आरो नोंथाङा मिथि खागौ फ्राय नसेयाव नाफाम संब्ला बर' गामि मोनसेयानो मि थिखायो आरो अ सोरबा नाफाम संदो होननानै आरो नाफामनि अनगायैबो जों ओ गोबां जों अ जोंहा जाग्रा दं। जेरै दायो थाव औवा मेवाइनि सम नङा होनब्ला दायो औवा मेवाइ रज'यो बेखौबो जोंहा माने मोनसे दोरोङारि जाग्रा हिसाबै मानसिफ्रा माबायो गोबांङै बे गुबुन गुबुन रखोमनि जायो खायफाया बेखौ गोथाङैनो संना जा यो ओम खायफाया बेखो फेसावना दोनो खायफाया बेखो गोखै खा खालामनानै जायो आरो खायफायाथ' आसार बार
आसार आसार महरै खालामना जाहोयो नोंथां नोंथांनि नंगौ नोंथां माबा मोनसे नयस फैगासिनो दं नोंथांनिफ्राय
अ अ।
औ नोंथां दा मोजाङै खोनादों ओम नोंथाङा बुंदोंमोन औ औ मोजाङै खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंदोंमोन ओ औवानि मेवमा जायखौ जों औवानि सेंखा होननानै बुंनाय जायो‌ बिनि बिनि आदार ओ बिजों जों जाय जाग्रा मुवा बानायो बेखौ नोंथाङाथ' मोनजादों जानो हागौ
अ नंगौ नंगौ मोनजादों नोंथां
बेखो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हायो नोंथाङानो बुं बुंलांबाय
नंगौ नोंथां।
ओम ओ मैगं संनानै जानो हायो बेदरजों आरो आसारबो बानायनो हायो होननानै बुंदों नोंथाङा। बेबायदिनो ओ जों जानानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो आरो आं दान थांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय इयुनावबो जों राय थागोन बे ओ आं नोंथांनो गोसो गोरबोनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननाय बावाहरबाय बेखायनो गोजोनथों
साबायखर साबायखर नोंथांनिसिम
दे गोजोनथों।
गोजोन्थों।